खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथां नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंबा नोंथां?
एसे गोसा होनलाय
नोंथाङा फ्रि दंबा नोंथां?
ओरैनो दं आं दोंनायालाय।
औ होनबा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ अ।
औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि गोदोनिफ्राय जोङो जाबोबाय थानायानाय दोरोङारि बर' हारिनि बायदि रोखोमनि जों जानाय बेफोरनि बागै नोंथां।
अ हागोन नोंथां जेरै जों बर' हारिनि जा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय एबा जाबोबाय थानाय दोरोङारि जामुंफोरा जाबाय जेरै ओ सबाइजों सामु अनलाजो दाउ अनलाजो मेवाइ
औ नंगौ नोंथां।
जेरै अमा सबाइजो सामु नारजिजों अमा आरि गोबां दं जेरै मैथाजों खांख्राइ, मैथाजों ना। बेफोर बायसा गोबां दं थेवबाबो आरो आं नोसानि सेराव ओ मानो सबाइजों सामुखौ मा बैसा बानायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदो।
औ नंगौ नोंथां
सबाइखौ सामुजों बानायनायनि ओ गिबि नेम खानथियानो जाहैबाय जेरै गिबियावनो जोङो। सबाय बे सबाइखौ जों बुथुमग्रोना लानांगौ जेरै जोङो न'निफ्राय बानायनो न'निफ्रायबो न'फोरावबो फोननानै दोननाय। एबा न'आवनो मोननाय सबाय नङाब्ला दखान एबा हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायनानै। लाबोनाय साबाय बेनि उनाव। बे सबाइफोरखौ लाबखांनायनि उनाव जोङो सबाइफोरखौ गिबियावनो मोजाङै दसे समनि थाखाय। सोमनानै दोनो जाहाथे बेयो एसे गुरै जायो जानानै बेनि जा बिगुर थायो बे बिगुर गुरफोरा जाहाथे गयो बेनि उनाव जोङो बे सबायखौ। सोमखांनायनि उनाव मोजाङै सुनानै लायो सुनायनि उनाव बेखौ जोङो।
रुग्रो। रुग्रोना लायो जेरै बेयाव खारै एसे होनानै जाहाथे बे सबाया गेब्लेनाय रखम। बे सबायखौ जेब्ला गेब्लेयो जों गुबुन फारसे जाय जोङो। साम' बे साम'खौ जोङो हाथाय बाजार नङाबा जेरै जों जोंनि साखाथिनि दैमा-दैसा दंग' हाखर एबा दुब्लिफोराव खन्नानैबो मोनो
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि उनाव बेफोरखौ जोङो साम'खौबो बुथुमखांनायनि उनाव बे साम'खौ जोङो सानसे बा साननैनि। थाखाय दैयाव मोजां। दै मोजाङाव सोमनानै दोनो बे दैखौ सोमखांनायनि उनाव। सोमखांनायनि उनाव जोङो बे साम'खौ बे सामुनि जा बे साम'नि जा खुगायाव थानाय जा होथेग्रा बेखौ जोङो गिबियावनो बख'ग्रोयो बख'खांनायनि उनाव बेखौ जोङो आरो। फिन खेब दैयाव सोमबावनानै दोनो सोमनायनि उनाव दसे सम से बा नै घन्टानि घटासोनि समाव उनाव जोङो बे साम'खौ साम'नि जा उनाव थानाय जा बिजौ बेखौ जोङो दानो। जाहाथे बेनि दानखांनायनि उनाव बेखौ जोङो पिन खेब आरो दैयाव सोमनानै दोनबावो जाहाथे। बिनि सिङाव जा थानाय मैला मैथा बेफोर गजोबो बेनि उनाव बे सामुआव जा साम'नि साफोराव जा नांना थानाय ओ दागो एबा जिनिर बेफोरखौ जों मोनसे मनायाव सोनानै बेयाव हुनानै जोङो बेखौ बोखां बोखारो बोखारो नङाब्ला जों गोखैफोरजों जेरै थाइ जेरै मा होनो बेखौ खोदैआरिजों जोङो हुनानैबो बोखारो। बेनि उनाव जेब्ला बे साम'खौ मोजाङै। सुखाङो सुखांनायनि उनाव जोङो गिबियावनो लायो साराय गुदुंआव बे साम'खौ। एसे एवफ्रामग्रोना लायो। खांनायनि उनाव जोङो बेखौ दसे दोनथ'यो ओजाहाय जों जा सबाय गेब्लेहोनानै लानाय बे सबाय गेब्लेहोना लानायाव जोङो दै एसे होनानै बेखौ जोङो। दसे सम खोबहाबनानै दोनो बे खोबाबनायनि उनाव बेयाव जेब्ला दैया गब्र दैया गोदौवो गोदौनायाव जोङो। जा साम' दं साम' एफ्रामना लानाय बे साम' एवफ्रामना लायनायखौ जों बेयाव होनानै होयो। बेनि उनाव जोङो मा होनो बेखौ। एवफ्रांखांनायनि उनाव साम' होखांनायनि उनाव बेयाव जोङो नांगौ बादि जेरै मस्ला जेरै हाइजें जाब्रांआरि नङाब्ला जेरै बानलु आरो सामब्राम आरिखौ जों होनानै होयो बेनि उनाव जोङो फिन खेब बा बाजि मिनिटनि थाखाय जों बेखौ खोबनानै दोनो खोबना दोनखांनायनि उनावनो जोंना। जा साम' आरो सबाय बेयो जायो बेनि उनाव जों बेखौ जेरै ओंखामजोंबो जायो नङाब्लाबो जों ओरैनो खुवा गोजायैबो जानायखौ नुयो आरोना। नोंथाङा आरो नोंथाङा दा जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एबा नारजि अमा आरो। ओ अनलाजों दाउजों माबैसा बानायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन दा जोंनाथ' अनला जों दाउ होनबा। जोङो गोबां गोदोनिफ्रायनो जों जाबोबाय थानाय दोरोङारि बे मोनसे। ओंख्रि आरो ना नोंथां दा जोङो बेखौ जानो गोनांब्ला जों गिबियावनो बै अनलाखौ जोङो अनलाखौ जोङो गिबियै। गिबियावनो जोङो माइरं माइरंखौ जों एसे गोबाव सोमना दोननांगोन आरो नोंथां सोमना दोनोब्ला जोङो।
अ
माइरंनिफ्राय बे सोमना दोननानै जों माइरङा जेब्ला गुरै जायो। अब्ला बै माइरंखौ जोङो दिंखि नङाब्ला जोङो बायदिसिना देग्रा मिक्सार नङाब्ला जों थबसिफोरावबो देरनो हायो आरो नोंथां। जेब्ला जों बेखौ देखाङो देखांब्ला जोङो बे खौ गुदै गुदै गुदै गुदै। जायो आरो नोंथां गुन्दै गुन्दै जाब्ला जों बैखौ साराय साराय नङाब्ला जोङो। बायदिसिना बायदिसिना जोङो। संग्रायाव जोङो संनांगौ जायो आरो नोंथां सं सं नो गोनांब्ला जों बेखौ देनालानाय अन गुदैखो जोङो। सारायाव होनानै दै होनानै जोङो बेखौ गोदौबाय थानांगोन आरो नोंथां। दा जोङो बर' हारिनिनो बर' हारिनिनो जाग्रा जेरै बर' हारिनिनो जाग्रा जेरै खारै खारै रोसिखौ होनांगोन आरो नोंथां बोखांनानै जोङो बै संना दोननाय संना दोननाय जोङो अनलाखौबो बेयाव होनानै। जों गोदौ होबाय थानांगोन बेनि उनाव जोंना बेनि जोंना दाउ दाउखौथ' जोङो हाथाय बाजार नङाबो जोङो बायदिसिना जोङो। गामि ओनसोलावबो जोङो गोबां दाउनि फ्रार्म दङ नालाय नों थां बेफोरनिनो जों दाउखौ लानानानै फैनानै दाउखौ जोङो एवफ्रामना लागोन आरो नोंथां। एवफ्राना लाखांनानै जोङो बै दाउखौ बैयाव होनांगोन।
औ।
संना दोननाय जोङो बेयाव एसे एवफ्रामना लानानै। जों होनांगोन होखांनानै जोङो बै बैखौ गोदौबाय होनांगोन बेयाव जोङो मस्ला बायदिसिना जोङो होनानै बेखौ जोङो संनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि। दोरोङारि बेफोरबायदि गोदोनिफ्राय जोङो बे अनलाखौ जोङो जाबोबाय थायो आरो नोंथां। औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां दा जोङो बायदिसिना जोङो ना फाम नङाब्ला जोङो नारजिजों जानाय बायदिसिनाखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथांनि सेराव नारजि आरो औ नाफामखौ माबैसा बानायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदो जेरै नाफाम बानानो‌ थाखाय जोंनि गिबियाव नांग्रोगौना बे ना खौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना नङाबा जोंनि बै दुब्लि फोथार एबा हाखर हालाखौ सारनानैबो मोनो। बेनि उनाव बे नाफोरखौ जोङो मोजाङै साफा खालामग्रोना लायो। जेरै बेनि सिङाव जा थानाय ओ बिबौ' एद आरो बेफोरखौ गारनो बे नि उनाव जोङो बेरनि जा हाब्रु हाला नांनानै थानाय बेफोरखौ मोजाङै। गिबियावनो सुग्रोनना लायो सुखांनायनि उनाव जोङो। बेखौ ओ सान्दुं सान्दुङाव एबा जोङो। जेब्ला सान्दुं गैया अब्ला जोङो बेयाव ओ नाखौ सान्द्रि दालियाव लानानै। बेयाव जोङो अरनि टाब होनाय जायो अरनि टाब होखांनायनि उनाव। ओ जेब्ला बे नाफोरा एबा सान्दुंङाव फोरानखांनानै जे बे नाया रानो गोरान जायो बेनि उनाव जों बे गोरान। नाखौ नाफाम देनो थाखाय थियारि खालामो गुबुन फार जोंङो बे नाफाम बानायनायाव नाजों लोगोसे जोंनो नांगौ थास' थास'नि जा धारा बे थास'नि धाराखौ जोंङो गिबियावनो। थास' गोसोमनि थारा बे थास' गोसोमनि थाराखौ जों गिबियावनो मोजांङै हानानै। बेनि जा सायाव जा बिगुर थानाय बेफोरखौ जोंङो मोजांङै साफा खामब्रयो साफा खालामखांनायनि उनाव बेखौ खौबो जोंङो दसे समनि एबा फोरानदब सान्दुंङाव फोरानदबनानै दोनो फोरानदबखांनायनि उनाव। बेखौ ना आरो बे थास' जाफोरा दुमना दोननाय बेखौ जोंङो ओ दिेंखि नंङाबा एबा उलार नङाबा जेरै जों थबसि आरिफोराव जोंङो देयो आरो ना गिबियावनो जों नाखौ गुन्दै खालामग्रोयो गुन्दै खालामखांनायनि उनाव फिन खेब नाजों थास'जों जोंङो खेब आरो देफ देफाबावो बेनि उनाव। जागायो जोंना नाफाम जा बानायनाय बेयाव जोंङो खारै एसे होनानै जेब्ला बियो एसे दै जे जे जायो बेखौ जोंङो गथा खालाम गथा खालामो आरो गोबां गथा खालामो नंङा। आरैनोबाबो नुनो मोनो। बे औवानि जा हासुं बेयावबो जों सोनायखौ। नुनो मोनो बेनि उनाव जेब्ला बेफोरखौ। माबायो उनाव जोंङो बे दानसे बा दाननै नंङाबा बोसोरसे सेनि उनाव जों बे नाफामखौ संनानै जानो हानाय जायो आरो। ओमफ्राय नोंथांङा जोंनि बर'फोरनि दोरोंङारि जानायनि बागै एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन दा जोंनाथ' नार्जि न बे जोंङो गोबां गोदोनिफ्राय जोंङो जाबोगासिनो दं आरो नोंथां जों दाों नारजिखौ जों। जानो गोनांब्ला जोंङो बै नारजिया माबायदि जोंङो नारजिखौ। लाबोयो बेफोरखौ जोंङो होनोब्ला जोंङो। फाथो फाथोखौ जों फाथो बिलाइनिफ्रायाव जोंङो फोराननाय जायो आरो नोंथां। जेनेबा जोंङो फाथोखौ जोङो जों हाथाय बाजारावबो मोनो आरो न बेनिफ्राय जोंङो बेखौ दुब्लि नङाब्ला जोंङो बारिफोरावबो जोंङो। होनानै जोंङो। बै फाथोखौ गायनो हाया नांथां दा जोंङो बेखौ गायनो गोनांब्ला जोंङो बै। फाथो बेगरखौ जोंङो बै दुब्लि फोथाराव जोंङो बेनि बेगरखौ जोंङो मोजाङै। हाखौ जोंङो एवनानै लानायनि उनाव
औ।
मोजांङै एवनानै लानायनि उनाव जोंङो फाथो बेगरखौ जोंङो बै हायाव जोंङो गारना होनांगोन आरो नोंथां। जेब्ला बै फाथो बेगरा रज'नानै जोंना देरो अब्ला बेनि बेनिफ्राय जोंना गोथां बिलाइ गोथां बिलाइखौथ' जों फाथो फाथोखौथ' जोंङो। एवनाबो जायो आरो नोंथां एवनानै आरो बायदिसिना मैगंफोरबो संनानै जायो। बेनि उनाव जोंना जोंना बै। फाथो बिलाइखौ जोंङो खाना लानानै बेखौ सानदुङाव जोंङो सान्दुङाव जोंङो फोर ना दोनो आरो नोंथां।
औ औ।
फोरानना फोरानना दोनब्ला बैखौनो जोंङो नारजि हिसाबै जोंङो जानाय जायो आरो। जोंङो नारजिखौ नार्जिखौ जोंङो माबायदि जायो होनब्ला जोंङो। गिबियावनो नारजिखौ जों। मोजांङै दैयाव सोमना दोननानै बिलाइखौ बेनि उनाव बेखौ जो मोजां। मोजांङै बासिनांनानै थां बेनि थारा बायदिसिना जोंङो हा फिसिना थानायफोरखौ बिलाइसेवनाय थानायफोरखौ जों मोजांङै बायसि बेखौ सारायाव। जोङो होनांगोनै एसे होनांगोन। बेनि उनावसे गोदौबोनायनि उनाव जोंङो नारजि नारजिखौ जोंङो होखां होनांगोन आरो नोंथां। नारजिखौ जोंङो होयोब्ला। हायोब्ला जोङो बेयाव बे गोदौबाय थानायाव जोङो खारै रोसि खारै रोसिखौ जोङो होनांगोन आरो। खारै रोसिखौ जों होयोब्ला। बै बै खारै रोसिया जोंनि नारजिखौ। जोंनि नारजिखौ बियो फिसा फिसा गुन्दै गुन्दै खालामयो आरो नोंथां गेब्लेहोयो बेनि उनाव जोंना बेदर अमा बेदर। बेफोराव जोङो। हाथाय बाजारफोरावथ' जोङो मोनखायाना नोंथां बेनि उनाव जोङो न'खरनिफ्रायबो जोङो अमा।
औ औ।
मोननाय जाया नोंथां अमा फिसियो नालाय जोङो बिनि उनाव जोङो बेबायदिनो। गोदान एवफ्रामनांगोन जोङो नारजियाव जोङो गारना होयोब्ला। खौ जोङो बेफोरबायदिनो बायदिसिना जोङो फानलौ संख्रि बायदिसिना जोङो मस्ला सामब्रामखौ होनानै जोङो गोदौहोबाय थानानै जोङो। बे गोबाव खोबना दोनब्ला जों बे गोदौबाय थाब्ला। जोंना नारजिखौ जोङो बेफोरबायदिनो संना जायो आरो नोंथां। नोंथां जोंना होमबा टाइमाबो थौबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ।